हेलौ नोंथां औ नोंथां हेलौ
खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों खोनादों औ
नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ औ औ नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय जाबाय नोंथांनिसिमबो
नोंथांनाव कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आं ओ आथिखालनि एबा दानि आबहावानि थासारिनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन
औ औ
नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ हागोन दे हागोन औ नोंथां हागोन
औ ओरैनो जोंहाथ' मिथिखायो आबहावा होनोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय गासैबो जेन'बा जिब जुनार बिफां लाइफां दैमा दैसा जों जिखौ नुदों जोंनि खाथि खाला बेफोरखौनो जयै आबहावा होननानै बुङो जेराव जोंनो माने बुंनो थाङोब्ला आथिखालनि सायाव आथिखाल एबा दानि थासारि आरो गोदोनि आबहावानि थासारि एबा मिथिंगानि थासारिखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां सोलायनाय नुनो मोनबोबाय जेराव बे सोलायनायनि गुबै जाहोना जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिखौनो बुंग्रोनांगोन गिबियावनो
औ
जेरैहाय जों नुनो मोनो गोदोनि दिनाव एथबांमानि माने समजों लोगोसे आरो बोथोरजों लोगोसे माखासे थासारिफोरा गोरोबनानै दङमोन ना दा आथिखालाव जोङो सम आरो थासारि एबा बोथोरजों बोथोरजों गजोबलायनायखौ नुनो मोना होननानै आं सानो आरो दायो जोंहा गोदोनि समाव जेनेबा दैज्लां बोथोर एबा माखासे जोंनि नांगौ समाव जोंनो जेसेबांनाखि अखा दै एबा माखासे आबहावाया माबायदि जानांगौमोन बोथोरफोरा माबायदि थासारिनि जानांगौमोन बैफोरबायदि थासारिखौ मोननो हायोमोन जों दा नुनो मोनो माने जोंहा दायोथ' दैज्लां बोथोर बुंनो थाङोबा गायनाय फुनायनि दिन जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो माइ आबाद मावनानै जाग्रा सुबुंफोर दङ जेराव जोंनो थोजासे अखानि बिबां नांगौ आरो माखासे जेन'बा मा बुंगोन बिदिखौ जों थांनानै थानो थाखायबो जोंनि आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो थाखायबो जोंहा गोबां ओ जेनेबा अखानि एबा दैनि गोनांथि दं बिफां लाइफांनि गोनांथि दं नाथाय बेफोरो जों आथि आथिखालाव बेफोरखौ जों खमैनो नुनो मोनसै आरो नांगौ समाव जों अखानि बिबांखौबो मोननो थांला जों दायो दानि एबा दा सोलिबाय थानाय दैज्लां बोथोरखौ नायोब्ला नुनो मोनो जोंहा जोंनि गायनाय फुनाय महराव जेसेबांनाखि दैनि गोनांथि जादोंमोन बै दैनि गोनांथि गैयिनि जाहोनाव माखासे ओनसोलफोराव दासिमबो माइ एबा माइज्लि एबा खोथियाफोरखौ फोजेननो मोनाखै होननानै खोनानो मोन्दों आरो। ओ माने बेफोर जायनि जाहोना जाहैबाय बैफोर ओनसोलाव दायो मानि दैनि एबा अखानि अखा हानायनि बिबाङा जोबोरैनो खम एबा हायाखैखौनो बुंजादों होननानै बुंदों। ओ नाथाय खायसे ओनसोलाव ओरैबायदि जाहैदों मानि बोथोर आरो समजों लोगोसे बैफोर ओनसोलाव ओ दा गायनाय-फुनाया जोबस्रांबायानो मानि नांगौ रोखोमनि अखा नांगौ रोखोमनि सान्दुं एबा बिदुं बेफोर बायदि मोननानै दा जोंनि ओनसोलावबो फ्रायानो जोब्बायखौनो बुंनांगोन नाथाय बैदि बोरि ओनसोलाव जाय आबाद मावो बेफोरो बेफोर ओनसोल ओ बेफोर जायगाफोराव मानि माइखौ एबा खोथियाखौ फुजेनाखै एबा ओ माइखौनो गायनो मोनाखै जेराव जों दैनि ओ बिबाङा जोबोरैनो खम एबा हाया रानस्राव जादों। ओ बिनि गाहाय जाहोनखौ जोङो सुबुं माहारिखौनो बुंनांगोन मानोना जोंनि आबहावायाव थानाय जोंनि मिथिंगानि अरनबारि बिफां-लाइफां बेफोर बायदि जायगाखौ दानफायनानै एबा दानस्रांनानै बैफोर ओनसोलावहाय माखासे माखासे गिदिर-गिदिर फसंथान जेन'बा कलकारखाना बेफोर बायदि खुलिनायखौ नुनो मोनदों जाय जायनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा एबा गेसफोरा जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामदों आरो जोंनि सुबुं माहारिया जोंनो जोबोरैनो खस्थ' मोनो मोननांदोंखौ बुंनांगोन मानो होनोब्ला जोंहा हां लानायाव माखासे प्रब्लेम फैदों एबा जोंनि आबाद मावनायाव जोंहा गोबां रोखोमनि जेंना नुजाथिदों। जा माखासे जानाङै जाथायफोराबो जादों बेफोर बायदिनो
औ औ।
आं सानो जोंनि आबहावाखौ रैखाथि होनो थाखाय बा जोङो माखासे सांग्रांथि मेल एबा गोदोनि थासारि एबा आबहावानि गोदोनि थासारिखौ लाबोफिननो थाखाय जोंहा था माखासे ओनसोलाव एबा गामि-गामि थांनानै बा स्कुल, कलेजफोर ओ बेफोर बायदि फसंथानफोराव थांनानै आबहावा सांग्रांथि मेल एबा बेफोरनि सायाव माखासे आयदानि सायाव फोरोंथाइ होनायजों लोगोसे ओ बिबुंथि फरायसाफोर एबा सोलोंसाफोरखौ बिबुंथि लाहोनाय बेफोर बायदि खालामोब्ला माने जोङो जोंनि आबहावाखौ संरैखा होनो हागोन एबा बासायनो हागोन एबा गोदोनि थासारियाव लाबोफिननो हागोनखौ आं नुहुरो आरो।
औ औ औ।
बेनि अनगायैबो जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव ओ हा गिसिखानाय एबा हा खुरखानायखौबो नुनो मोन्दों जाय जोंनि आबहावाया ओ माखासे सुबुंफोरनि मावनाय खामानिफोरनि गेजेरजों ओ गोरोब गोरोबैयाव एबा माखासे सुबुंफोरनि ओ माखासे साबजेक्टआवबो खामानि मावनायावहाय आबहावानि बेरेखाय साबजाथावि खामानि मावनायावहाय बेैफोरबायदि जानाङै जायगायाव दैबाना जानाय एबा हा गिसि खानाय एबा बिदुं दुंखावनाय हा रानस्रावनाय बेफोरबायदि जानाय जाथायखौ नुनो मोनदों आरो ओ नोंथाङाबो आबहावानि सोमोन्दै आरो दानि थासारिजों माबायदि नुनो मोनदों बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ नोंथां आं नोंथांजों फंनैसो फोरमायलांनोसै नोंथांनो नों नोंथाङा बुंलांनाय लेखा जेनेबा जोंनि बे मिथिंगायारि बा आबहावा बा इनभारमेन्ट बे माने सानफा एफा गाज्रि जालांनो हमबाय दं आरोना नोंथां
उम
नोंथां बुंनाय लेखा जेनेबा जोंनि बे आबहावाया माने थारैनो गिबि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि सुबुं अनजिमा बांनाय नङा होमबा नोंथां माने सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो माने गोबां माने मा जायो जोंना नांगौ रोखोमनि जिखिनि जानाय आदार थाग्रा खुलि न' बां जिखिनि रिसार्चफोर नांगौ माने रिसर्स नांगौ बेफोरखौ माने मिथिंगानिफ्रायसो लानाय जायो नालाय थिग बेनिखायनो सुबुं अनजिआ सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो माने जोंनि मिथिंगाया बा आबहावाया गोबां रोखोमै गाज्रि खहा जाबाय दं आरोना नोंथां।
औ नोंगौ
जेरै हमनानै ला सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो-लोगो थाग्रा खुलिनिबो जोबोद गोनांथि जायो आरो नङा नोंथां नङा होनोमबा
औ नंगौ
बेनिखायनो जोङो मा खालामनाय जायो सुबुंफोरनि थाग्रा खुलिनो थाखाय माने गेदेर गेदेर हाग्राफोरखौ माने डिपरेस्टन बा माबाफोरखौ माने बिफां लाइफांखौ दानफायनाय जायो आरोना बिफां लाइफां दानफायनाय बिदिनो हादान सिफायनाय गोबां सिलिंखार हाग्रा सावनाय अरन बारारि सिफायनाय बेफोरनिफ्राय मा जायो माने जोंहा गोबां माखासे गेदेर गेदेर हाग्रा बारिफोरा बा अरनबारिफोरा माने जोंहा जोबस्रालाङो आरोना बिफां-लायफां खौ माने दानफायनाय जायो आरो ना दानफायनानै बिदिनो बिफां लाइफांजों न' बां लुनाय गोबां रोखोमनि अरनबारिया जोंहा माने खहा जायो आरोना जायनि जाहोनाव जों जोंहा मा जायो बिफां लाइफां दानफायनाय लोगो लोगो जोंनि मा जायो जोंनि बे आबहावायाव जिखिनि जोंनि अक्सिजेन बे अक्सिजेननि बिबाङा खम जालाङो आरोना नोंथां बिफां लाइफां दानफैनायाबो जोंनि मोनसे आबहावाखौ गाज्रि खालामनायनि मोनसे मेन रिजन बा मेन जाहोन आरोना गुबै जाहोन बेनिखायनो जोङो बे बिफां लाइफां दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरोना नोंथां मानो होनबा बिफां लाइफांआसो जोंखौ माने बे जोंनि जिब जुनार दावसिन दावला बेसेबां दङ बे जिब गोनां। बेखौ माने बि फां लाइफाङासो जोंनो अक्सिजेन होननानै फोथांना लाखियो आरोना नोंथां। दा बे जोंनिफ्राय बेखिनि बारमन्दलाव थानाय जिखिनि गाज्रि गेस कार्बन डाइ अक्साइड बे गेसखौ माने बे बिफां लाइफाङासो सोबनानै लायो आरोना माने बे बिफां लाइफांनि थाखायसो आरो। मा जायो जोंनि बे बुहुमावबा बे आबहावाया माने अखाया हायो आरोना नोंथां। मानो होनब्ला बिफां लाइफाङासो जोंनि हानिफ्राय दै सेराबखौ माने सोबना लानानै बिलाइनि गेजेरजों माने बे आबहावायाव हगारनानै होयो आरो ना। बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफां दानफायनायखौ जों बन्द' खालामनांगौ आरोना जोङो हमनानै ला। माब्रै बनद खा खालामनो हायो जोङो बिफां फांसे जानोफायोब्ला माने फांबा बिफांखौ जोङो गायनांगौ आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो जोङो बिफां लाइफां दानफायनानै माने बेनै बे बिफांखौ दानफायनायखौ जों माने सिरिबांनाय बा गालांनो हायो आरोना बे बिफां लाइफां दानफायनायनि बिबांखौ बेनि उनाव दङ जोंहा माने माखासे बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय रोखा जेरै कलकखाना दारिमिन गोनोखोयारि बेसेबां जेरै खैला सावनाय थाव सावनाय। बिदिनो गोबां माने गाज्रि करखानानिफ्राय ओंखारनाय जिखिनि उखुन्दै बा गेस बेफोर गेस सा माने जोंनि बारमण्डलावनो गोसारनानै थायो आरोना बे बारमण्डलाव गोर गोसारनानै बिदिनो बारमण्डलाव गोसारनानै थानायजों लोगोसे बिदिनो जेब्ला जों हां लायो बे बारमण्डलाव थानाय जिखिनि गेस बेफोर माने जोंनाव माने जोंनि देहायाव हाब फालाङो आरो ना हां बोनायजों लोगोसे बिदिनो जोंहा गोबां माखासे बेराम आजारफोर जायो जोंनिया आसस्थमा बिदिनो हां लानाया बेमार जानाय बिखानि बेराम समफ्लब बेफोरबायदि गोबां बेराम जायो आरोना थिग बेबायदिनो जोंनि आबहावाया माने मा जायो सानफा एफा गाज्रि जालानो हमबाय दं आरो ना थिग बेबायदिनो बे कलकखारा कानानिफ्राय ओंखारनाय जिखिनि गाज्रि मुवा बेसाद गेसाव गोफोन बेफोरखौबो माने दैमाफोराव गारनानै दोनो होनबा नङा नोंथां। बिदिनो गाज्रि मुवाफोरखौ दैयाव गारनानै दोननाय बिदिनो गेसाव गो फोन जेराव मेराव जों दोथुमालासिनो गारनानै दोननाय बेफोरनिफ्राय मानि आबहावाया जोंना फारसेनिफ्राय मोने गाज्रि खहा जालांगासिनो आरो ना नोंथां बेनिखायनो जों बेखौ माने आब्रुथि थि गारनांगौ सांग्रांथियै गारनांगौ। बेबायदि बेफोरखौ मावनांगौ हाबाया जोंनि सुबुं माहारिनि आरो ना नोंथां
थिग बेबायदिनो जोंहा मा दं आरो गोबां बिबांनि जेरै गारि मथर सालायनाय गारि मथर सालायनायाबो जोंनि जिखिनि आबहावा बेखौ माने गाज्रि खहा खालामबाय दं आरो ना माबोरै होनोब्ला जिखिनि गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय जिखिनि उखुन्दै बे मानिफ्राय ओंखार होमबा जोंहा गारि मथरा माबोरै खारो होमबा गारि मथरा माने पेट्रल बा डि जेल बियो खामनानैसो उखुन्दै महरै ओंखारबोनानैसो गारिया खारो आरो ना नोंथां नोंगो नंगौ ना नोंथां औ मानो होनब्ला बे ओंखारनाय उखुन्दैयानो जोंनि जिखिनि गेस मानो होनबा बे बुहुमाव गोबां लाख लाख लाख गारि मानि ओंखाराबाय नालाय बेनिफ्राय जिखिनि ओंखारनाय उखुन्दै बेफोर ने जमा जानानै जोंनि बारमण्डलावनो थायो आरो ना नोंथां बिदिनो बारमण्डलाव जमा जानानै थानाय लोगो लोगो माने जिखिनि बे गेस बिदिनो दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेस जिखिनि जिखिनि उखुन्दै बेफोराव माने गाज्रि माने लोगो नांनानै जखिनि जोंनि अजन थोर फु बे अजनफोरखौ माने खहा खालामबाय दं आरोना जायखौ माने जोंनिफ्राय साननिफ्राय ओंखारनाय आल्ट्रा भायलाइट रेस बे होननाय बे मोनसे जायगा माबाखौ माने बे अजन जे अजन लेयारासो लाखियो आरोना अजन थोरफोआसो दा बेनि सानफा एफाय गाज्रि ज्रि जाबाय दङ आरोना बेनिखायनो जोङो बे गारि मथर बाहायनायखौबो जों एसे खम खालामनांगौ माने आथिखालावथ' गोबां बिबांनि माने मोब्लिबजों सोलाय गारि ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ बे माने जोङो बे मोब्लिबनि गारिखौ जो बायनांगौ आरो न'खरावनो गंबै गंबा गारि बायनायखौ जों खम खालामनांगौ हायोबा मोब्लिबनि गारि बाहायनांगौ मानो होनबा बेजों बारा इसेदि पलिउसन जायाबा थुङा ओंखारा आरो ना थिग बेबायदिनो जोंहा जोंहा माने बिदिनो सेवनो रोङि प्लास्टिक बाहायनाय बिदिनो गोबां दाखोर दाला हासार मुवा बिदिनो हासार रासायनारि हासार बेफोरखौ माने एम्फौ फोथैग्रा मुलि हाग्रा फोथैग्रा मुलि बेफोरखौ जों जेरै हाफोराव होयो बा आबाद मावनायाव होयो बेफोरनिफ्रायबो जोंनि जिखिनि हा बेफोर माने गाज्रियैनो खहा जालांबाय दं आरो ना नोंथां जायनि जाहोनाव जोंहा हानि जिबफोरा थैलांबाय दङ जेरै सेवनो रोङै प्लास् टिगाबो माने आथिखालाव गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो बेफोरबो माने गोबां बिबांनि जोंनि हायावनो जानला मोनला गारनानै दोनो मानसिफोरा मोजां रोखोमै सोदांफिना बेफोरनिफ्राय मा जायो जानला मोनला हायाव गारना दोननायनिफ्राय बे प्लास्टिकखौ सोरखिनानै माने बिफां लाइफां बा बिफां लाइफां जिबफोरा माने सोरखिनानै रज'बोनो हाया आरो ना नोंथां जायनि जाउनाव जोंना बिफां लाइ फां रज'नाया एसे खम जायो आरो जुदि बिफां लाफां रज'नाया खम जायोब्ला माने जोंनि आबहावायाव अक्सिजेननि बिबां